नोंथां हेल' नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा।
औ आं खोनाबाय दे नोंथां नोंथाङा खोनादों ना?
औ आं खोनादों ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादोदे।
अ नोंथाङा मा खालामदों दा?
आङो ओरैनो दंथयो नोंथाङालाय माथो खालामगासिनो दं।
बिदिनो बेलासि जिरायनानै दं।
औ।
आं नोंथांजों एसे सामफ्रामबोनि जिउ खुंनायनि बागै एसे सावरायनो होननानै हरदोंमोन।
औ औ सावरायनो हागोन दे नोंथां। सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय मा ने जों माने जों मा खालामो नङा होमबा जों मा मावो बेफोर बायदिनि सोमोन्दै आरोना। नोंथां औ अब्ला। नोंथाङा नोंथांनो आं फोरमायनांगोन नामा अब्ला
औ सानफ्रोमबोनि माने आं आं एसे बुंनो नाजानोसै
दे एसे बुंग्रो दे नों
औ औ सामफ्रामबोनि होनना बुङोब्ला थ ओ गावबागाव जिउआव गावबागाव गुबुन गुबुन आयदा माबा खामानि थायो नङा होमबा
औ थायो
बेफोर बायदिनो फुंनि सिखारनिफ्राय सिखारनायनिफ्राय मोनाजासिम बिदिनो गावबा गाव खामानि थायो बयहाबो गुबुन गुबुन बे बायदिनो जेरै जों दा ओह बुंनो थाङोब्लाथ आंनि आंनिखौनो बुंबाय आङो औ आंनिया ओह बेफ बेफोरबायदिनो आरो फुङाव सिखारबाय बा रिंगायाव आं सिख सिखारनानै बिदिनो ब्रास खालामबाय माबाय दुगैयो सिफ स्रां आरिस्रां ओह बेफोरबायदिनो आङो आथथायाव दाइन बाजियाव आङो आंना कलेजावबो थांनो सम जाहै थायो बेफोरबायदिनो आंनाबो क्लास सा ओह कलेज आ आंना नौग-नौगु बाजिनिफ्राय आंना बांसिनानो बुंनो थाङोब्ला थाम बा ब्रै बाजिसि सिम आंना क्लास थाखायो आरो। औ आंना सान सानसेनि समा आंना बेयावनो कलेजावनो थांखायो।
उम उम
औ बेफोरबायदिनो आरो फैनानै एसे जिरायनायावनो आरो एसे लेख खा नाय फिननायावनो बिदिनो दाइन बाजि बाय गु बाजि लाङो लासैनो बेबायदिनो आं उन्दुनायबो जाखायो। दा नोंथाङा नोंथांनि जिउनि खामानिफोरखौ एसे नों नोंथांनि जिउनि हाबाफारिखौ बुंनो हागोन नामा?
अह आंबोथ बुंनो आंनिखौ आं फोरमायनो हागोन नोंथां। अब्ला नोंथाङा खोनासंलां।
औ।
आङो फुंनिफ्राय। जेनेबा आङो। एम निफ्राय सिखारनायनिफ्राय आङो माने। आङो गावनि हाबाफ फारि बायदि आङो सिओ सिखारनायनिफ्रायनो आङो माने उनावनो आं ब्रास खालामो।
औ।
बेनि उनाव आङो आंनि मा होनदों। ओ जिबायदि जोंथ' फुंनि सम नङा होमबा बै समाव। जों माने साहा साहा लोङो आरो ना। खाबसेबा जों साहा लोंबाय बेनि उनाव साह लोंखांनायनि उनाव गावनि जों समफारि बायदि आंनि आइ बे हाबाफारिखौ आङो लायो आरोना। बेनिफ्राय लाना आङो। माने आंनि फरायनाय बे आयदाफारिखौ आं लायो बेनिफ्राय आङो था ओ बेनि उनाव आङो बेनिफ्राय आं बे आयदाफारिनिफ्राय माने फरायनायनिफ्राय आङो जेथिया ओ सम जायो अब्ला आं गावनि टाइम। खौ आंनि समखौ आं सम फारिबायदि मावलाङो नालाय। ओमफ्राय आङो जेरै सि-सिखार बै आं सिखारनायनि उनाव ओ जेरै फरायखांनायनि उनाव आङो जेनेबा उनथिबोबायना। सिखारबोबाय बेनि उनाव आङो दसे। फुंनि आङो जारेंगा। जायो। बेनि उनाव आं आंनि हाबाफारि बायदि आंनि खामानिखौ आं मावफिनो औ बेनि उनाव आङो मा होनदों जेथिया आंनि हाबाफारि बायदि खामानि मावना सम जायोब्ला आं सानजौफुनि जारेंगा जायो बेनि आं उनाव आङो आंनि खामानिफोरखौ खायो आङो आरोबाव आंनि खामानियाव आं मावफिनलाङो आरोना। बिदि ओमफाय बेयावनो माने इदि समावनो आङो जेथिया एसे आंनियाव ए बे ओ समा माने। समखौ आङो माने होनो हायो आरो ना नखरारियाव। बे आं नखरनि खामानिफोरखौ। आं गोबां हेफाजाब खालामनानै होनो होयो। माने जेरैहाय जोङो। हास्लाबा जेरैहाय जोङो संनायनि। जेयानो जा नङा होमबा न'नि खामानि। बायदिसिना खामानि थायोना न'आवबो मावनाय। बे खामानिफोरखौबो आङो जेरै। बेखौबो आङो सम मथे आङो मावना होयो माब्लाबा आं जेथिया माने आंनि समखौ बिदि फारिफोरखौ आंनिखौ फारिखौ फोजोबना लानायनि उनावबाबो आङो।
बै समफोराव आं माने माब्लाबा ओंखाम सङो माब्लाबा जों। ओ न' रुमफोरखौ जों। साफा खालामना होयो नङा होमबा आरो बुवाबा न'नि बायदिसिना फोथार बिदि खामानिखोबो जों हेफाजाब होना होयो आरो ना । नुनानै नआव न'आव जेसे एसेबां खिनिखो हाजोबो खामानि मावनो हाजोबाखौ जेथिया जोबस्लाबा बे खामानिखौ जों आं हेफाजाब होना होयो आरोना । आंनिया बिदिहै ओमफ्राय आं जिथिया दो बेलासि सम नङा बेलासि समावबो आं आंनि हाबाफारि बायदि मावनानै ओ जि थिया बेखौ मावखांनायनि उनाव आङो ननिखौनो एसे हाबाफोरफोरखो हेफाजाब होनो हायो बेनि उनाव जि थिया जों मोनाबिलि बिदि समाव मा होनदो जोङो सानफ्रोमबोनि जों जायो सानफ्रोमबो समाव जायो जोंनिया साहा लोंनाय बेखौ मावखांनायनि उनाव जों साहाखौ जों लोङो । बिनि उनाव जों माने फरायनाय आयदा फारिखौ जोङो लायो । बेखौ लानाय जायो । ओमफ्राय बेखौ लानानानै आंनि आयदाफारि बायदि आं फरायलाङो आरोना फराय लांनायनि उनाव आं जारेंगा आं हरनि जिथिया जानाय नङा होमबा बेखौ खौ आं खालामो बे खालामनायनि उनाव आं ओमफ्राय आं आंनि आयदाफारिखौ आङो लाफिननानै आरो आं मा होनदो आंनि जिथिया नों जारेंगा गावनि बेफारि बादिना फरायनांगौआ बांसिनब्लाथाय आं जेथिया एगजाम खाथिब्लाथाय आङो बेहाय मा होनो आं फरायो बेनि उन आंयो सानाव बांद्रायायबथाय हाबाफारिया बांद्रायबाथाय बेहाय दोनथनानैबाबो उन्दुनाय जायो आरो ना बेनि उनाव
औ औ नों बिथाङा ओरैनो आरोबाव बेफोर खामानिनि अन अनगायै आरो मा खालामनानै मोजांसिन मोनबावो
नोंथांनिखौ आं मोजाङैनो मोजां खोनाफैयाखै।
नोंथाङा खोनाबाय ना?
दे बुं नोंथां।
औ नोंथाङा बेफोरबायदि बिदि आरो खामानिनि बागै
नोंथांनिया नेदवर्कआ प्र
खोनादोंना नोंथां?
देनाय बुंनाय।
नोंथाङा आरो बेफोर खामानिनि अनगायैबो आरो मा खामानि मावनानै मोजां मोनो होननानै आं मिथिनाय सोंनाय थाबाय।
खोनायाखै नोंथां हेल' खोनादों ना? हेल'। दे बुंलाय नोंथां। जा